औ नोंथां। आ नोंथांखौ गोजोन फुबिलिनि आंनि गोसो गोथारनि गोसो गोरबोनि ओमफ्राय उह गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय।
औ औ औ।
नोंथांङा दायो फ्रि दङ ना?
औ औ औ आंङो दासान्दि उह फ्रियैनो दङ उह आं दासान्दि रुमावनो दोनथ'यो दा रायज्लाय जागोन।
आ बिदिब्ला नों थां उह बर'नि उह दानाय लुनाय उह बे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना नोंथांजों?
औ औ औ हागोन हागोन सावरायजागोन।
सिगां बर'फ्रा माबोरै उह गावनि नांगौ जानाय जि जोमफोरखौ उह माबोरै दानानै लायोमोन आरो आथिखालाव बर'आइजोफ्रा उह गावनि नांगौ जानाय जि जोमफोरखौ माबोरै दानानै लायो बेनि सायाव नोंथांङा उह गुवारै उह फोरमायथिहरनो हागोन नामा?
औ औ औ उह जोंङो दानाय लुनायनि खोथा बुंङोबाथ' जोंङो उह जोंङो मा समनिफ्राय बबे समनिफ्राय जोंङो दानो लुनो रोंजेननाय बेखौथ' जों बुंनाया जोबोद गोब्राब। हो मानो होननानै बुंङोब्ला उह जेब्लानिखि उह सुबुं माहारिया उह बुहुमाव जोनोम जाजेनदोंमोन जोंङो बिफोरबायदिनो उम बुहुमाव थानानै जोंङो माबायदिहाय उह मिथिंगायावनो थानानै जोंङो संसार जानो रोंलायदोंमोन बिफोरबायदिनो जोंङो थानानै जोंनि गां गावनि जानाय लोंनायजों लोगोसे गावनि उदैखौ सुफुंनायजों लोगोसे उह जोंहा मानसि मानसि माहारिया जोंहा गोबां उह मेलेमजिबि साननो हानाय गोबौ बेलेग गुबुन जुनारफोरनिख्रुइ जोंहा साननाय हनायाव बांसिन जोंहा उह जौगासिन नाय बेनिखायनो जोंहा जानाय लोंनायजों लोगोसे आरो जोंहा न' बां लुनायजों लोगोसे जोंहा मोनसे जोंहा जोबोद गोनांथार जानानै फैदोंमोन बेखौ होननान बुंङोबा जोंहा जोंनि उह मोदोमाव जों गाननाय जोमनाय जेराव जोंहा दानाय लुनायनि खोथा बुंङो थांङोब्ला जों गिबियावनो बुंनांगोन गोदो गोदाय जेब्ला जोंङो दानो लुनो रोंङामोन अब्ला बै समाव जोंङो गिबियावनो जोंङो जोंनि जारिमिनफोरनिफ्राय मिथिनो मोननाय जायो ओ बेवबि ओ जिब जुनारनि उह बिगुरफोरखौनो जोंङो गानना थायो होननानै खोनायोमोन। उह जिब जुनारनिनो बिगुरफोरखौ गाननानै थायो होनना बुंङोब्ला जेरै हमनानै ला गोदो गोदायथ' जोंङो हाग्रा बग्रायावनो थानानै उह देरबोनाय उह जों मोनसे हारि बा जोंङो मानसि सुबुं हानजा। जेराव जोंङो हाग्रा बंग्रायाव थानाय समाव जोंङो उह बेफोरबायदिनो जोंङो बिफां सिंफोरावनो थाला बायोमोन अन्थाइनि दन्दरफोरावनो थालाबायोमोन बे समाव जोंङो गोबां उह जिब जुनारजों जोंङो दावहा नांनो गोनां जायोमोन मोसा बिगुर बोरमा बिगुर मोसौ बिगुर बायदिसिनाफोरखौनो जोंङो उह बै समाव जोंङो गावनि उह गाननाय जोमनायनि थाखाय बाहायनाय जायोमोन मानो होनना बुंङोब्ला बै समाव जोंहा जेबो उह रोंगौथि गैयामोन दानाय लुनायनि सोमोन्दै। हो बिदिनो जोंङो फैयै फैबाय उह बेफोरबायदिनो जोंथ' मिथिंगानि बिखायाव थानानोन-थानानैनो जोंङो उह देरबोनाय लावबोनाय जेखौ जोंङो उह मिथिंगानि उह गोबां जोंङो जिब जुनारानो जा बा दिनै मुवा बेसादानो जा बा दिनै सोरगिदिं जोंनि मिथिंगायाव मा जिराद दङ बेफोरखौ जोंङो बा गासैखौबो जोंङो लासै लासै यैनो बाहायनो रोंबोदोंमोन जायनि गेजेरजों जोंङो दानाय लुनायखौबो जोंङो रोंबोदों होन्ना बुंनांगोन मानो होननानै बुंङोब्ला जोंङो जेरै जोंङो इन्दि खुन्दुं बायदिफोरखौ जोंङो उह मिथिंगानिफ्रायन जों इन्दिफोरखौ मोनखायो बेयावनो जोंङो मिथिंगानिनो बियो मोनसे जिउ गोनां मोनसे जों जायखौ जोंङो जा ग्रा महरै बाहायो आरो जोंङो खुन्दुं महरै जोंङो बिनि फिथोबनिफ्राय जोंङो मोननाय जायो बिफोरबायदिनो जोंङो बेफोरो उह खुन्दुंफोरखौ जोंङो दिहुनन्नानै लानाय जायो आरो लोगोसेनो जों खुन्दुंफोरखौ दिहुननायनि उनाव जोंङो बेवहाय हाग्रानि उह बि-बिफां बिलाइ बायदिसिना बिबारफोरनिफ्रायनो जों बेफोराव बायदिसिना जों गाबहोनाय जायोमोन समायना समायना जोंङो दाबो दायोमोन जोंङो फोथा खगा गोसोम बायदि रोखोमनि दानि समायना जोंङो गाब जोंङो जाय थंनि गाबखौ जोंङो उह बे जोंङो खुन्दुंङाव होनो हायोमोन जोंङो बेफोरबायदिनो जोंङो दानाय लुनायखौ आ उह जोंङो हिसानफोरखौ जोंङो बानायनानै लानो रोंबाय लासै लासैनो जोंङो हिसानखौ जोंङो माबायदि बानायो होनना बुंङोबा जोंङो साल खुन्थाफोरखौ जोंङो गिबियावनो जोंङो औवाफोरजों जोंङो बानायनानै लायो बेफोरबायदिनो जोंङो हिसानफोरखौ जोंङो बानायनो रोंदोंमोन जेराव जों खुन्दुंफोरखौ जोंङो बेवहाय उह ज' बेखौ बेफोरबायदिनो जों खुन्दुंजों जोंङो मोनसे जि दानो रोंदोंमोन जेराव जोंहा दानाय लुनायनि उह खो खोथा बुङोब्ला जों जोङो ओ- गाननाय जोमनायनि बेलायाव जोङो फैखानांगोन मानो होनना बुङोब्ला जोङो गान्नाय जोमनायखौ जोङो ओ-हिसानाव दानाय जायो जेराव जोङो हौवा मानसिनि गाननाया आलादा आरो हिनजाव मानसिनि गाननाया जोङो आलादा आलादा जोङो नुनो मोनो जोङो हौवा मान खौ जोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो गोबां गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो दोरोङारि जों गानबो गासिनो दोङो जोङो जोङो जुदि बुंनो थाङोब्ला जोंनि हारिनि खोथा बुंनो थाङोबा जोंहा गामसानि खोथाखौनो जोङो मखनांगोन लोगोसेनो जों आरनाइ गोदो गोदाय जोङो दावहा नांनो आरनाइफोरखौ जोङो खानानै लानानै थाङोमोन जाहाथे जोङो जों दावहा नांनायाव जों जाहाथे गोख्रोङै जोङो सुथुरखौ फेजेननानै जोङो देरहासार जानो हायो आरो गामसा जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो दिनैसिमबो गानबोबाय दङ जोङो जोङो दिनै आरो लोगोसेनो जोङो दखना जोङो दखनाफोरखौ जोङो आइ आमारिखौ बांसिनै जों बाहायबोनायखौ नुनो मोनदों जेराव जोंहा दखनानि जोंहा गाबा जोंहा दिनै जायख्लङाआव जेरैबायदि जोंहा गाबा गोबां सोलाय सोल दिनै गोबां रोखोमनि बुहुमाव जसेबां जोंहा समायना रमायना जोंहा गाब दङ बेफोरबायदिनो जोङो दखनाफोरावबो गुबुन आलादा आलादा गाब होनानै जोङो ओ- समायना महर जों सोरजिनो हादों बेफोरबायदिनो जों दिनैनि समाव गोबां रोखोमनि जोङो आरनाइ गस्ला बायदिसिना जोङो गोबां रोखोमनि दावगानो हादों जाय दानाय लुनाया जोंखौ दिनै जोंनि बर' आइजो दिनै जोंखौ ओ गोबां गोजौ दांख्लायाव गाखोहोनायाव मदद खालामदों मानो होननानै बुङोब्ला दिनै गुबुन मानसि जाय मानसिफ्रा दानो लुनो रोङा बेफोरो माने सोमोनांदों जे जोंनि मानसिफोरा जोंनि आइजो माहारिफोरा जों दिनै बुंनो थाङोब्ला दिनै जों हौवा माहारियाबो दिनै सोमोनोनांनो गोनां जायो जे दिनै आइजो माहारिया ओरैबायदि मोनसे समायना रमायना मोनसे जों गाननाय जोमनायनि थाखाय जोङो दिनै गाननाय जोमनाय गैयाब्लानो जोङो लासि ला लाजिनो गोनां जायो ओ जों जिहेथु मेलेमजिबि गोनां मानसि जेराव जोङो बेखौ खौ मोनसे सानखांनानै ओ-आइजो माहारिया बेखौ जोङो ओ-दानाय लुनायनि गेजेरजों जोङो समायना रमायना जों जि सोरजिनानै होनो हायो जोङो गोजां बोथोरनि समाव जोङो गोजां बोथोरनि थाखाय जोङो ओं गुदुं गस्ला जों दानानै लायो जोङो आरो लोगोसे जों गोजां बोथोराव जोङो गोजां ओ-गोलोमनायनि थाखाय जोङो गोबा गोबा गस्ला बायदिसिना जोङो दानानै लानो हायो हेबनानै लानो हायो आरो दिनै जोङो बुंनो थाङोब्ला गोबां सोलाय सोल जाबोनायखौ नुनो मोनदों जों दिनै दानाय लुनायफोराव जों गोबां मेसिनारि बाहायनायखौ नुनो मोनदों आरो गाननाय जोमनायफ्राबो गोबां सोलाय सोल जाबोबाय दा दिनैनि समावथ जोंहा गोबां सोलायबोबाय दा आबआबो फंनैसो बिनि सायाव ओ-बुंनो हागोन नङा
अ हागोन नोंथां ओ सोलायना होननानै बुङोब्ला गोदो बर आइजोफ्रा ओ दानाय इन्दि खुन्दुं ओ आरो आथि खालाव बर आइजो दानाय खुन्दुं अ बे खुन्दुङा गुबुन अ बां अ-फारागथिखौ नुनो मोन्दों। आ आथिखालाव बर आ आइजोफ्रा जि दानाय समाव बाजारनिफ्राय मोननाय ओ-माखासे रं बिरंनि बेलाथि खुन्दुंखौ अ-बायना लांनानै बेवहाय माइदि बा मास्राइस ओ-बायदि रोखोमनि खुन्दुंफोरजों रं बिरं जि बा दखना बा गामसा आरनाइ ओ-जोमबायग्रा बेफोरखौ दानानानै लानायखौ नुनो मोनो नाथाय गोदोनि समाव बर आइजो फ्रा ओ-बेफोरबायाददि बाजारनि बेलाथि खुन्दुंफोरजों जि दानायखौ नुनो मोनामोन। फ्राय बिसोरो इन्दि फिथोब ओ बे इन्दि फि बनिफ्राय थावख्रि लुनानै। आ खुन्दुं द अमित मिथिंगानि बायदि ओ बिफां लाइफां बेफोरजों ओ रं होनानै ओ जि दानाय बेफोरखौ नुयोमोन आथिखालाव गोदोनि समाव बर' आइजोफ्रा ओ जि दानायाव बाहायनाय आइजें आयलाफ्राबो ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय गोजामोन ओ नाथाय आथिखालाव जि दानायाव बर' आयजोफ्रा गोबां बाजारनिफ्राय मोननाय ओ लबारनि
औ औ औ औ
ला बा लहा बैफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनसै। बा मिसिन बेफोरखौ बाहायनाय खौ नुनो मोनो जाय ओ थाबैनो बा स'से समनि गेजेरावनो ओ जिनि महर होनो हायो बेखौ नायनानै ओ आइजोफोरा आथिखालाव दानाय खौ नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे गोदोनि समाव बर' आइजोफ्रा गामिनि ज' ज' ओंखारलायनानै ओ इसान थोरलायनाय इसान सोंलायनाय ओ बे बायदि नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव फ्राय बेफोरबायदिखौबो खम नुबांसै गामि ओनसोलाव आरो जि दानाय ओ बे जि दानायखौबो जोंनि हालाम बा जोंनि ओनसोलाव खम नुबांसै ओ फ्राय बारनि बाजारनिफ्राय दिरुननाय ओ बायदि रोखोमनि ओ रं बिरं मेसिनजों बानायनाय दख'नाफोरखौ बायनानै ओ गाननाय बा गामसाखौ बायनानै गाननाय बेफोरखौसो नुनो मोनो नो जोंनि ओनसोलाव गोबां सोलायनायखौ ओ नुनो मोनो मोनबाय नोंथां।
औ
नों जि दानायाव बाहायनाय बर'नि माखासे आइजेंफोरनि मुंफोरखौ नोंथाङा मख'नो हागोन नामा?
औ दिनै ओ जोंहा गोबां आइजें आयला दङ जोंहा जि दानायफ्राव जोंहा बेफोरबायदिनो जोंहा माखु बायदिसिनाफोरखौ जोङो मिथिगौ जोङो सोरखिफोरखौ जोङो बुंनो हायो। बेफोरबायदिनो जोंहा गोबां ओ जोंहा आइजें आयला दङ जायफोरनि गेजेरजों जोङो ओ जिफोरखौ दानाय जायोमोन। बेफोर गासिखौबो जोङो ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय जोङो औवा बिफां आरिनिफ्राय जोङो बेखौ बाहायजोबनानै ओ गावनो बानायनानै लायोमोन। बेफोरबायदिनो जों गोबां नाजायोमोन जों साल खुन्था आरिफोरखौबो जोङो बेफोरबायदिनो जोङो मिथिंगानि मोननाय मु मुवा बेसाद जोङो बिफां लाइफांफोरजोंनो जोङो बेखौ बानायनानै लायोमोन। नाथाय दिनैनि समाव जोङो बेफोर आइजें आयलाफोरखौ गोबां सोलायनाय नुनो मोनबाय जेराव जोंहा दानि बुंबोखाबाय आब' जेराव जोंहा ओ मेसिन ओंखार दों बायदिसिना दिनैनि ओ बेलेग गुबुन गुबुन जोंहा ओ प्लाटिकफोरनि गेजेरजों लाबारफोरनि बायदिसिना जोङो दिनै बाहायनाय नुनो मोनो। जेराव बेफोर गासिब जाजोबदों होनना बुङोब्ला जोङो दिनै ओ सुबुं माहारिया जौगादों। गोबां रोखोमनि जौगादों जेराव जोङो ओ जौगादों होनना बुंंनो थाङोब्ला जोंहा दिनै बिगियानारि दाजेम दिनै सुबुं माहारिया गावनि मेलेमजिबि ओ साननाय हनायजों दिनै गोबां रोखोमनि जोंहा दिनै बिगिए बिगियानारि जोङो दाजेमफोर दिहुनन्नो हमदों। जायनि गेजेरजों जोङो गोदो गोदायनि समाव जोंहा जेब्ला हि-हिसान दायोमोन बा दिनैनि समाव बिसानजों जोंङो ओ जिफोरखौ दिहुननाय समाव जिसिबां सम गोबाव लायो। नाथाय दिनैनि समाव ओरैबायदि जि दिनै बिगियाना ओ दाजेम दिहुनबाय जायनि गेजेर जोङो गोरलै समावनो जोङो हरखाबैनो थाबैनो जोङो गोरलैयैनो जोङो जिफोरख खौ जोङो दानानै लानो हायो। दानाय लुनाया ओरैबायदि आवगायबाय दिनैनि समाव जायनि गेजेरजों जोङो रां खाथि आ रांखान्थियारिनि खोथाखौ जुदि जों बुंनो थाङो रांखान्थियारि बिथिङावबो जों आइजो माहारिया बेफोरबायदिनो दानाय लुनायनि गेजेरजों गोबां रां आरजिनो हादों। दा जोङो बेफोर बायदिनो जोङो दावगाबाय। दा जोंहा समाबो गैला दा जोङो होमबा दोनथ'नोस नङा औ औ लोगो मोन
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।